दा
औ खोनादों लोगो
अ मा खालामामदों नोंथाङा दायो।
नोंथां नै दा आं एसे बिदिनो जाखांनानै लामायाव ओंखारबोदों माने सानसुनि जानानै
अ नोंथाङा दाय फ्रि दं होनबा ना
अ फ्रिथ' नै दायो फ्रियानोमोन नोंहालाय
ओ नै आंबो दं ओरैनो
अ रायलायजागोन रायलायनाया जाखांबायमोन नै सानसुनिखौहाय
ओ
ओइ माबासो पथल बाजि
आ
नोंसिनालाय
जोंनाबो आलु फान्थावसोलै
औ थिगानो दा नोंथाङा मा खोथा लानानै फैदोंमोन।
होमबा जों एसे औवानि सायाव ओ सावरायनोसै नङा होमबा?
मा होन्दों नोंथां?
जों होमबा एसे औवानि सायाव सावरायनोसै होमबा ना।
फां ना मा?
औ औवाजों जेनेबा मा मा खामानि होम बाहायनो हायो। जेनेबा मा मा बनाय मा मा बनायनो हायो। जेनबा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो औवाजों मा मा खामानि मावो एसे ओ नोंथाङा थिखौ फोरमायनो हागोन नामा?
आं आंबो बारा मिथिया मिथिनाया खिन्थु आं नुबोनायखौ आं एसे फोरमायनो हागोन नोंथांनिसिम।
औ औ।
औ।
औ औ खोनादों औ।
दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा औवाजों मा मा जेनेबा मावबोनो हायो मा मा खालामनो हायो आरो ना औवाजों दा होमबाथ' जोंहा जोंथ' दा नुयो गोदोथा दासिमबो जोंहा औवानि ना औवानि बा सथाय बे नि जों औवा हेब होननानै जों न' लुयो दासिमबो जों गोबां नुनो मोनो जोंनि माबायावहाय ससायटिफोराव हो होमबा जों औवाजोंहाय
जोङो बेयाव थाखोनो हायो औवाजों जों न' बानायनानै न' बां लुनानै जों बेयाव थानो हायो। आरो बुंबावोब्ला जोंहा औवाजोंनो जोङो जेब्ला बारि बागान लुयोना होमबा जोङो मोसौ बोरमा हाबि थाखै जे जों मा होनोमोनलाय बेजों बेरा दुमथेनो हायो जोङो हेबनानै औवा दंफांजोंनो जों जोङो दानखावनानै खोनादोंना नोंथां?
औ।
ओं ओं आरो दा एसे मदार्ननिफ्राय लानानै गोदोखौ बुंलां दा एसे मदार्न बुङोब्ला जोंहा औ औवाजों जोङो मा होनोमोनलाय खागज बा लेखा होननाय जायोना जोङो बेफोरखौबो जों बानायो दा जों एसे टेकनल'जिनि जेनेबा मा होनोमोनलाय मदद लानानै जों औवाजोंहाय जों लेखा बानायो। जोंनि लेखा फरायावहाय फरायनायफोराव गोबां सुबिदा मोनो लिरनो मानो दा जों हौवा दंफांजों बानायो नालाय बेफोरखौहाय ओमफ्रायो बुंबावोबा जोंहा जेब्ला इदिनो औवाजों जोंहा जेखाइ बा खबाय जोंना बिदिनो बायदि बायदि जों बानायो औवाजोंनो जों हेबनाय बुस्थुखौहाय जों जेखाइ खबायजों जे दा जों बाहायो ना गुरनाय मानायफ्राव बेफोर गासिबो औवानिनोखा नोंथाङा नुनो मोनदों। जानांगौ बाहायदोंबो जानांगौ।
औ।
ओं बेफोरखौ माने हौवाजाजों बानायनाय जायो। ओमफ्रायो जोंहा जेब्ला मा होनोम लाय जोंनाथ' माइ गायोमोन नालाय नोंथाङाथ' मिथिखायो सबबो माइ गायो जेब्ला बै माइ गायखां हा नाय सम जायो होमबा जों औवानिनो मा होनो मोनलाय माइखौ खाथुमनो थाखाय औवाखौनो जों थिवल जिरनानै जों बिदिनो खायो बा फाननानै लाबो बै बानग्रा बुसथुआ जोंना माबा बावखा होननानै बुङोना दा बेबो औवानिनो जायो मोन। माने जोंहा औवाया औवाजोंनो जों गोबां नुवाखै खामानि होयो सहाय मोनो जोङो बानायनो रोंनायजों खोनादोंना नोंथां? ओ नोंथाङा एसे एसे एक्सट्रा नयस फैबाय थादों नोंथाङा एसे साइट थानो हागोन नामा?
औ औ ।
खोनादोंना?
औ दा आरो दा बबावबा जोंहा औवा होननानै बुङोब्ला औवाखौ जों गायोब्ला मोजाङै जों फेदेरना एबा गिदिर बा गोरा खालामनानै होमबा जोङो बे औवाखौ जोङो फाननानै रांबो आरजिनो हायो एसे एनैखौ जोङो जानो थाखाय । दा नोंथाङाबो एसे गावनि मोनथिनाय बा रोंगौथिफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? मानो होनबा आंबो बारा मोनथिया आं नुनायफोरखौल' माने नोंथांनो फोरमायना होनाय जादों।
औ औ ।
ओ
आंबो एसे बुंनो सानबाय आरोना नोंथां ।
औ जागोन ।
ओ बिराद रोखोम खामानिखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो होनबाय नोंथां । जेरै जों न' लुनायानो होन बेबायदिनो माइरं सालिनो थाखाय जोङो बेबायदिनो ओ मा होनो मोनलाय सान्द्रि एबा संग्राय बनायो जोंङो । औ गोबां आरो बेबदिनो जोङो ना ना जानो थाखाय एबा जों नाखौ सानो थाखाय जों बेबायदिनो खबाय जे खाइ आरो गोबां रोखोमनि जों सेन
औ ।
बिदिनो ख- खखा गोबां बेबायदि रोखोमनि जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो जों ना बिदिनो सानो थाखाय
ओ
आरो जों औवा जों गोबां खामानि फोर जों मावनो हायो जेरै जोंनि ओ आबाद मावनायावहाय जोङो बेबायदिनो बेरा दुमनो । एबा जोङो बानलु गायनाय समावहाय जोङो बानलुखौहाय जोङो बानलुआ जौवोब्ला जोङो बिदिनो बानलुआवहाय थुनानै बिदिनो थोंनै थोंनै थुनानै जोङो बिबदिनो दुरुं खानायखौ जों नु नुनो मोनो ।
औ खुन्सेयाव
औ आरो आरो गोबां बिदिनो आबाद मावनायफ्रावहाय मैगं गायनायफ्रावहाय गोबां माने नांगौ जायो आरोना जोंनो हौवाखौ बेबायदिनो जों जेरैहाय जेरै जिंखा गायोब्ला जेरै खुमब्रा गोबां बेबायदिनो केरेला बिदिनो बिराद रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं गायोब्ला जोंनो बे औवाखौ नांगौ जायो।
हेल'
जोङो खोनागासिनो दा?
औ एसे नांथादोंमोन दासो खोनाखैनि औ दासो
अ खोनाबाय दा? ओ जोंनो औवा खौ ओ बिराद खामानिफ्राव जोंनो नांगौ जायो जेरै आबाद मावनायावहाय ना
औ
आबाद मावनायावहाय जोङो बेबदिनो जिंखा बिदिनो खुमब्रा लाव बिदिनो केरेला बेफोराव जोङो बैसां बानायनो थाखाय जोंनो औवा नांगौ जायो।
औ
औवायासो मेन जोंनि बे आबाद मावनायावबो गोबां माने जोंनि औवाया सो जोंखौ बिराद हेफाजाब होयो।
औ गिबि सहायथा होनना बुङोबा आरो ना।
औ औ जोंहा औवा गैयाब्ला जोंहा जेबो जाया आरो माने। जों दंफां लाइफांजों बांद्राय बेबायदिनो खामानि मावनो हाया जों औवा बायदि जोङो औवाखौ जोङो सि सिनखावनानै जों गोबां बेदिनो बेराफोर बनायनो हायो। गोबां खामानिफोरखौ जों बाहायनो हायो आरो। आरो औवाखौ जोङो नायोब्ला जों औवाखौहाय जोङो थरसेयावनो गो बां बेबादिनो बेसेन गोसाायाव जों फाननो हायो बेबायदिनो ओ बिबादिनो नाइनटि एबा बिबादिनो आसि थाखा बिबदियाव फाननो हायो आरोना जों औवाखौ। आरो जों बेबादिनो औवाखौ जोङो औवा मेवाइ होनो जोङो औवा बुरखा बेनिखौबो जोङो औवा मेवाइखौ जों जायो। आरो हाजोनि मेवाइ ओ बेजों गोबां माने बेबा बिदिनो जोङो मेवाइ बनायनानै बेबायदिनो गोखै बनायनानै जों फाननाय
बे जानोबो जोबोद गोथाव बेबादिनो गोबां माने रो खोमनि जोङो बेदरफोरजों जायो ओ जों अनलायाव बो जों जायो औवा मेवाइखौ ओंखायनो ओ जोंनि थांना थानायावहाय औवाया जोंनि थाखाय गोबां माने गोनांथि होननानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां। जोङो मानोना जोंनि खामानियावहाय ओ जोंनो सानफ्रामबो नांगौ जायो जों औवाजोंनो जों गेलेनांगौ जायो। जेरै जों आबाद मावोब्ला जों माबा मोनसे खेथि मावोब्ला एबा जों न' लुयोब्ला जोंनि औवाया जोंनो गोबाद जोबोद गोनांथि आरोना नोंथां। जेरै नोङो ओ न' आर सि सि लुगोन लुनाय जेनेबा बेवहाय जोंहा गोबां बिदिनो औवा बिराद रोखोमनि जोङो औवा बुरा बुरजा